औ नोंथां। आतसा मा ओंख्रि जाखो नोंथां? आतसा। ओमफ्राय आदसा जों नोंथाङा फ्रिबा नोंथांजों मोनसे टपिकसो लानानै फैदोंमोन आरोना नोंथां।
आ। नोंथां फ्रियालाय दंमोन आं नोंथां।
आतसा नोंथां ओ सबाय ओंख्रि ओंख्रि बा दालि ओंख्रि बेफोरनि बागै रायलायगौमोन आरो ना नाथां नोंथाङा फ्रिबा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा। हागोन नोंथां हागोन‌ आत आतसा नोंथां होमबा फोरमायना होदो एसे नोंथाङा।
दालिबा
औ। खोनादोंना नोंथाङा औ नोंथां औ। औ नोंथां औ
मैला जिरादफोरखौ जों खारहो नांगोन ना नोंथां।
औ नोंथां औ औ नोंथां औ।
मोनसेया जाहैबाय रुनाय आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ खोनादों।
बिदिनो जों दालिफोरखौ संनाय जायो आरोना नोंथां
औ औ
माबानांगोन ओ जोङो माबा नांगोन आरोना नोंथां दालि ओंख्रिफोरखौहायो ओ सबाय ओंख्रियाबो बिदिनो नोंथां जे जों मोजाङै साफा सुनानै उननानै जे बेखौ गुन्द्रा खालामो नोंथां अब्ला बियो
औ नोथां औ नोंथां खोनादों
जे ओ
औ नोंथां औ
दे
थाङा सबाय ओंख्रियाव मा
फार्स्टनिफ्राय लानानै मोनजासिम एसे खोन्थानो हागोन नामा नोंथां
ओ फास्तनिफ्राइथ' फार्स्टनिफ्रायथ' जोङोहायो सबाइखौहायो एवग्रोयो आरोना नोंथां एवनानै जोङोहायो उनसिगोन आरोना नोंथां जे उननायनि उ जे उननायनि उनावहाय बे गुन्द्रा जायोब्ला जोङो एसे सारायाव दोनबावनानै दैजोंहायो माबायो आरोना नोंथां जे बानलु संख्रि होनानैहाय जों सङो आरो ना नोंथां
नोंथां बुंनायबायदि बिदिनो आङो जोंनि जोंनि न'आव माबोरै सङो सबाइ ओंख्रिखौ एसे फोरमायना होनो सानदों आरोना नोंथांनि सिगाङावबो ओ सबाइ ओंख्रिखौ जोङो फार्स्टआवनो जोङो सबाइखौ जोङो ओ सुनानै लाग्रोगोन आरो सुनाय सुखांनायनि उनाव एसे फोरानगोन जाहाथे बेनि दैफ्रा रानो आरो बेनि उनाव एसे एवफ्रामनानै उम फ्राम फ्राम खालामनानै जोङो उनग्लिगोन आरो अनग्लिखांनायनि उनाव जोङो उनग्लिखांनायनि उनाव जोङो बेखौ दोनथ'गोन आरो दोनथ'नानै जोङो जे बानलु जोङो फार्स्टआवनो थावखौ जोङो सेरग्रोनानै लागोन आरो बेफोरबायदिनो जोङो ओ जोङो थाव हो गोन जोङो थावनि उनाव सामब्रामखौ होगोन आरो जेब्ला बे सामब्रामा एसे गोजाब्रोम जायो अब्ला जोंङो बानलु बानलुखौ होगोन आरो बानलुखौबो जों एसे बेफोरबायदिनो ओ गोजाज्रोम खालामनानै जोंङो ओ मा होनो जोंङो सबाइखौ ज्राव गारासनो आरोना नोंथां साराइयाव
औ नोंथां खोनादों
आरो बिनि उनाव जोंङो दसे जोंङो बानलु संख्रि सामब्रामफोरखौ एवफ्रामनानै आरो बिनि उनाव जेब्ला बानलु संख्रि सामब्रामा मोजाङैनो गुल मिलायो आरो बिनि उनावनो जोंङो सबाइखौ होयो सारायाव आरो सबाइखौ होनायनि उनाव जोंङो दसे से बिदिनो एवफ्रामनानै जोङो ओ जेब्ला ओ बिनि उनावहाय जोंङो दैखौ होयो आरो ना नोंथां सारायावहाय आरो जेब्ला दैखौ होयो अब्ला जोंङो ओ जोंङो दसे खोबनानै दोनो आरो खोबनानै दोननायनि उनाव खेबसे एरो अब्ला जों एरखांनायनि उनाव आरो खोबफिनो आरो जे बे जेन बे सबाइफ्रा रुयो रुइनायनि उनावहाय जोंङो बेफोरबायदिनो बेदरफोर दंङब्ला जोंङो बेदरफोरखौ होनो हायो बेदरफोरजों संनो हायो आरो ना नोंथां आरो बेफोरबायदिनो जोंङो बेदर होखांनायनि उनाव जोंङो जेब्ला जोंङो दसे खोबो खोबनानै जोंङो आधा घन्टा बेफोरबायदिनो आधा घन्टा पसिस मिनिट बिदिनि उनाव जोंङो ओ मोजाङैनो गोदौहोनानै मोजाङैनो मोनो होनानै बानलु संख्रिफोरखौ नांगोना नाङाखै नायनानै जोंङो बोखांनाय जायो आरो ना नोंथां आरो बे सबाइ ओंख्रिया जोंनि ओ बावैसोनि सिगाङावहाय मोनलांनाय जे नेसनेल लेभेलावहाय जे जि आइ टेग मोननाय ओंख्रि आरो जों दालिखौ जों माबोरै संङो होनोब्ला जोंङो ओ दालि खौ बेफोरबायदिनो फार्स्टआव सुग्रोनानै लागोन आरो सुग्रोनायनि उनाव जोंङो बेफोरबायदिनो ओ जों फार्स्टआवनो सारायाव जों थावखौ होनो हायो आरो थावखौ होनानै जोंङो थावखौ होनानै बानलु संख्रिखौ जों होगोन आरो हालदै होगोन संख्रिखौ होसिगोन आरो बिनि उनाव दालिखौ होयो आरो दालिखौ एसे एवफ्रामनायनि उनाव जों दैखौ होयो आरो बिनि उनाव जोंङो खोबो नोंथाङा खोनादोंना नोंथां अ आसा बिनि उनाव जोंङो खोबनानै जोंङो बेखौ हराव मोजाङैनो होनानै जोंङो मा होनो बेफोरबायदिनो ओ सल्लिस मिनिटसो जोंङो खोबनानै जोंङो अरावहाय आरामनो दैखौ होनानै जों जाहाथे बियो ओम बानलु सफिफोरजों मोजां मिलायो आरो रुयो रुइनानै जों जाजायनाय जायो आरो जों जो दालिखौथ मोननै मोनथाम रोखोमनि संनो हायो आरोना नोंथां
औ नोंथां औ
जोंङो बेफोरबायदिनो दालिखौ जोंङो डाइरेक्ट कुकारावबो जोंङो दै होनानै दालिखौ होनानै जों दैयावनो बानलु संख्रि होनानै मस्लाफोरखौ होनानै बा जों सामब्राम गुफुरफोरखौ होनानै जोंङो रुनो हायो आरो नोंथां कुकारफ्राव बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि संजायो दालिफोरा आरो जों सबखौबो गोबां रोखोमनि संनो हायो आरो ना नोंथां सोरबाया जनो बोरमा बेदर जों सोरबाया संङो दाउ बेदरजों आं हले दाउ बेदरखौसो मोजां मोनो आर ना नोंथां
औ औ नोंथां औ
जोंङो बेफोरबायदिनो ओ सबबायखौ संनायनिफ्राय गोबां टेकनिक दंङ आरो ओ मोनसेया जाबाय जोंङो जोंङो जोंनि सारायाव एवनो हायो गाव बानलु संख्रि होगोनानै आरो जों मोनसेया जाबाय जो बेखौबो जोङो दालि बायदिनो कुकारफ्राव जोङो कुकारफ्राव दैफोरखौ होनानै बिदिनो दै बेदरफोरखौ होनानै जों फार्स्टआवनो दैखौ फुदुंनानै लाग्रोयो। आरोना दैखौ गुदुं खालामग्राय जों आरो दैखौ गुदुं खालामनायनि उनावहाय जोङो सबायखौ होयो सबायखौ होनानै जोङो थाव बानलु थखे थखेनो होजोबो कमप्लिटलि होजोबो आरो ना जाहाथे बे ओंथियाखौ थाव मोदोम बानाय जानो लुबैयो। देनाय बेफोरबायदि बेफोरबायदि होनानै जों जेब्ला कुकारखौ खोबो गेसआव होयो अब्ला जों बेफोरबायदिनो आथ बार नय बार बा दस बारसो जों सिटि होनानै जोङो ओ बानलु संख्रिफोरखौ नायनानै जोङो एकदम मोनहोनानै आराम जानो हायो आरोना नोंथां। ओ नोथाङाबो दसे सम ससे बुंबावनो हागोन नामा नोंथां।
औ
औ नोंथां औ।
दालि दालि ओंख्रि फोरखौहायो नोंथां।
औ नोंथां औ औ नोंथां।
बेे फार्स्टआवनो दालि ओंख्रिखौ सुग्रोनानै साफा खालामनानै लाग्रोनानै जे थाव होनानै आरो बे थावजोंहायो दालिखौ एसे एवनानै लानानै दसे सम पास मिनिटसो खोबनानै दोननानै नोंथां दालिसे दालि दालि जे खामस्रो होलाय लायनानै नोंथां मोदोमफ्रु होनानै
औ नोंथां औ।
बानलु संख्रिफोर होनानै एसे लगायनानैहायो बिदिनो एक मिनिट बा दुइ मिनिटसो दोनथबावनानै बेयावहाय दै गारसनानै होनांगौ आरो ना नोंथां ओ बिदिनो दसे आधा घन्टासो दोनबावनानै बै दैखौहायो जे दै लुनाय सम दैया दालिखौ रुइहैदोंना रुइहैयाखै बेखौ नायनांगौ आरोना नोंथां औ ओ दालिखौ रुयोब्ला बेखौहायो सागंबा माबा मोनसे बुस्थुजों
औ नोंथां औ।
माबा नांगौ आरोना नोंथां ओ सबाय ओंख्रिखौ होनोब्ला नोंथां सबाय ओंख्रिखौथ' दालि गोसोम होननानैबो मोनथिनाय जायोना नोंथां औ जोंना समाबोथ जानानै होबाय नोंथांजों रायलायनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथाङा दा माब्रै मोनदों ओं माबानाय
आंथ' जोबोद मोजां मोनदों नोंथां आङो बारा संनोबोथ' रोङा जाहैबाय जानोल' रोङो नोंथां।
अ'
नोंथांजों सावरायलायनानै आंबो जोबोद मोजां मोनबाय आंबो गाबोन संनाय नायनोसै नोंथां।
जागोन नोंथां जागोन हामबायसै दोनथ'नाय जाबाय उन्दुदो दे नों थां